खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
दा नोंथांजों मोनसे टपिक लाना फैदों आरो मा होनो जोंनि मा होनो जोंनि ओनसोलनि आयो जोंनि थाग्राखुलि बेफोरो गोदो आरो दानि जुगाव बेफोरखौ नोंथाङा एसे मा होनो फोरमायना होगोन ओ माने होनो हागोन
औ औ हागोन नोंथाङा नोंथांनानो नेटर्क गैया खोमा एसे थाबथा थुबथा खोनादों।
औ अ औथ' आरो। एबार मोजां खोनाबाय दे नोंथाङा फोरमायदो।
औ औ। दानि न' आरो गोदोनि न' होनोब्लाथ' जोङो गुबुन जों गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों।
औ औ नोंथां खोनादों।
गोदोनि-गोदोनि सोलिनाय आरो दानि सोलायनाय दाथ' गोबां सोलायनो ह सोलायबोनो हमबाय मानो होनोब्ला गोदोनि गोदोनि न'- बां आरो थानाय जायगा आरो सोलिनायफ्राथ' जोङो लेखा एबा बिजाबफोरावनो नो नुुबोनो मोन्दों आरो आबै-आबौमोनाबो खिथाबोनाय हिसाबै जोङो मिथिनो मोनदों आरो गोदोनि समावहाय जोंनि
जोंनि आइ-आफामोनाबो बांद्राय दानिथ' नंद्राय नालाय ओंखायनो जे मिथिबोनो हमदों आरो। गोदोनि-गोदोनि समावथ' जानाय थानाय गासिबो गासिबो मोजाङानो नङा होनजायोमोन आरो मानो होनोब्ला थानो थाखाय मोजां न' गैयामोन आरो जानो थाखाय थोरसि-लथा गैयामोन आरो थानाय-जानायाथ' गोबां ओरैनो जानला- मोनलासो थालाबायोमोन आरो गाननायफ्राबो मोजां नङामोन। द्रेसफोरखौबो मोजां मोनामोन बेफोर बायदिनो दंफां बिलाइ फोरसो गानना थायोमोन आरो जानायफ्राथ' ओ अर सुखांनायफ्राथ' अन्थाइजों अन्थाइ सुरायनानै अर सुखाङोमोन आरो जानायफ्राथ' जोङो संनानै जानो रोङामोन आरो गोदोनियावथ' आबाद मावनानै जायामो मोन जानो रोङामोन आरो इदिनो हाग्राफोराव मैहुर खालामनानै लाबोनानै जेरै हाग्रानि अमाफोर आरो हाग्रानि बिदिनो बायदि बायदि हाग्रानि मैफोर इफोर बायदिखौ सिखार खालामनानै लाबोनानै बेफोरखौ आलायनानै हांनासो जायोमोन आरो आरो बेफोरखौहाय जोङो मोजाङै सुनानै एबा ओ फोरानना एबा सनानै जानो रोङामोन हांनासो जायोमोन बेफोरखौ आरो
बिदिनो राननानै आरो जानो रोङामोन गाबा गाव गाबागाव गोसो बायदि जानायसोमोन आरो आरो थानायफाथ' न'मोन न'बो मोजां गैयामोन आरो दंफां दंफां बिलाइफोरखौसो दंफांफोरखौसो न' बानायनानै थायोमोन आरो थुरिनि न' आरो थोखौ बिदाइनि न' खालामनानै थायोमोन गोबां खस्थ'यै सोलिबोदों आरो गोदोनि सु गोदोनि हारि गोदोनि मानसिफोरा दानियाथ' दानियाथ' गाससिबो गाससिनाबो न'फोरा मोजां जानो हमजोबबाय जोंनिथिं आरो गुबुन गुबुन जायगायाव ओरै बिथोरावहाय बि थोरावहाय दाबो थुरि न'फोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो बांसिन दाथ' जोंनिथिं गासिबो डेभलप जाजोब्बाय नालाय न'फ्रा मोजां मोजां जानो हमबाय न'फोरखौ गो बां थाला थाला सारि थाला आरो पास थाला बेफोरबायदि नुनो मोनबाय आरो टाउनफ्रावथ' गासिबो बिल्डिं गासिबो थाला थाला लुजोबनाय दाथ' जोंनि गामियाव बेफोरबायदि न बेफोरबायदि नुनो मोनाबा नुनो मोनाबाबो जोंनि गामियावबो दङ साफा सानै दुइ थाला एक दुइ थाला आर सि सि बेफोरबायदि न'फोरखौ आरो आरो जायगाफ्राबो जायगाफोरखौबो मोजां खालामनो लाबाय आरो थानो थाखाय मोजां जाबाय आरो जानाय लोंनायाबो गासिबो साफा जाजोब्बाय दै लोंनाय गासिबो सरनानै लोङो आरो जानाय लोंनाया मोजां जाजोबबाय आरो मेगं थाइगंफोरखौबो मेगं थाइगंफोरा थ' दानियाव गासिबो मेडिसिन होनासो खालामजोबो मैगं थाइगंफोर खौ गोदोनि बायदि नंला गोदोनाथ' जोङो
जोङो जेबो मेडिसिन होआलासिनो गोबां मोजां मोजां मुलि हारिनि मेगं मोनजायोमोन आरो बेफोर मेगंफोरखौ मो जेबो मेडिसिन होआलासिनो जों जायोमोन आरो जोंनि देहाया मोजाङै थायोमोन आरो गोदोनि समाव बेफोरखौ मिथिनो मोन्दोंमोन आरो मानसिफोरनि देहायाव जेबो बेराम आजार आर सोर आर माबा सोमजिनाय नुनो मोनामोन दानि दिनावथ' जोबोद गाससिबो मैगङावनो न'आव खालामनाय खेथिफ्रावनो गाससिबो जेरै जिंखा बहल जोगोनाद थाइबें आरो लाव कफि बान्दा कफि आलु बेफोरखौ गासैबो मेदिसिन होजोबनाय मोन सेबो मेडिसिन होयै मेगं मोनला दानि दानि मुगायाव गासिबो मेडिसिनजोंनो फोथां जोबो मानो होनोब्ला मेडिसिन गैयाबानो जाला हानि हायावबो हासार गैला नालाय आरो जोबोद एम्फौ जायो नालाय बेफोरखौ मेडिसिन होनासो आरो रां खामायनो थाखायबो गोबां बांद्राय सुबिदा गैला नालाय ओंखायनो मेडिसिन होनासो गासिबो मैगंफोरखौनो बुथुमनानै
नोंथांनिखौ खोनाफैदों एसे टावार गोनाङाव लालाय नोंथां
औ दायो खोनाबाय ना नोंथां
नोंथांना औ औ
औ बेफोरबायदिनो गोदोनि थासारि आरो दानि थासारिफ्रा आरो नोंथांमोनिथिंलाय माबायदिमोन
दा नों जोंनि ओनसोलाव गोदोनि आरो दानि थाखुलि बा जोंनि थाग्रा न' नङा होनबा
औ औ
बेफोरो गोबां सोलायबाय आरो गोदो जोंनि सुबुंफोराहायो मा होनो थुरिनि न' एबा थोखौनि न' बे फोरजों थानायखौ नुनो मोन मोनोमोन आरो थुरि एबा औवानि खुन्था थुरिजों उखुम बेफोरखौ लुनानै गोदोनि सुबुंफोरा एबा गोदो सुबुंफोरा जोंनि सुबुं ओनसोलाव एबा गोदो जोंनि समाजाव बेफोरबायदि लुनानै थायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदिजों गंफ्रोमबो न'फोरखौ एबा इन्जुरि एबा थुरिनि नुनो मोननो थांलिया आरो गोदो थिं गैयामोन आथिखालाव जोंना थिं होननाय फैबाय बेबो गोथां गोमो गुफुद थालायलायबाय थिंआनो दाम गोसा आरो दाम खमि थायो बेबायदिनो गोदो गोबां रोखोमनि न'फोरानो बायला जिलामोन नाथाय आथिखालाव गोबां न'फोरानो बिदिनो इथा चिमेटनि जाजोबबाय बिदिनो गोबां बोसोर बोसोर जोरनो हमो नाथाय गोदो जोंनि न'फोरा बोसोरसे एबा बोसोरनै बोसोरथामावनो बायनो एबा जिलांनो हमोमोन नाथाय आथिखालाव जोंनि न'फोरा बेफोरबायदि नुनो थांलिया बयनिबो नखरा सिमिट फाखकानि जाजोबबाय गोबां न'फोरावनो जोङो थिं बिदिनो गोबां दाम गोसा गोसानि थिंफोरखौ होनायखौ नुनो मोनो एबा आथिखालाव गोबां न'फोरानो मा होनो गोदान बिगियानारि आदबजों लुजानाय डिजाइन डिजाइननि जाबाय आथिखालावथ' मा होनो टाइल्स जोंख्लाबलायनाय होनाय जायो न'फोराव बिदिनो लिमोनलायनाय टाइल्स दाम गोसानि बुस्थु बिदिनो लाइट बाल्ब आथिखालाव आथिखालाव बाल्बफोराबो लाइटफोराबो गल गल गु फुर गुफुर जाबाय बैदि टिवब लाइट बिदिनो गोजा बाल्बफोरखौ होनाय नुनो मोनलिया न'फोराव आथिखालाव गोबां रोखोमनि गोदोनि दिनावथ' आरो कारेन गैयामोन जायनि जाउनाव जों खोमसियै थानो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालाव कारेन फैबाय आरो जोंनि गोदोनि सुबुंफोरा गोबां दुखु खस्थ'यै थानो गोनां जायोमोन मेनसे साथिजोंनो हरसेखौ बाद हो बारहोनांगौ जायोमोन मोनसे बाथिनि गेजेरजोंनो एबा मोनसे टच एबा लाइट नि गेजेरजोंनो खोमसि खोमलाव सङै खावै जानांगौमोन। बिदिनो खोमसि खोमलाव जोंनि बर' सुबुंफोरा बिदिनो जोंनि सुबुंफोरा ओनसोलाव बिदिनो गोदो गोदाय थानो गोनां जायोमोन जायनि जाहोनाव गोबां जेंना सोम जियोमोन बेफोरबायदिनो संसार जानायाव नाथाय आथिखालाव जोंनि गामियाव एबा ओनसोलाव मा होनो कारेन फैबाय जायनि जाहोनाव जोङो गरमावबो गुसु खालामनो हायो। गुसोआवबो गरम खालामनो हायो बेनि जाहोना जाबाय जोंनि कारेननि गेजेरजों जोङो गोदो फांखा गैयामोन गिसिबजोंनो जोङो सिबै सिबै गरमखौ बारहोनांनो बारहोनांगौ जायोमोन आथिखालाव नाथाय जोंनि न' गंफ्रोमबो नखराव फांखा थाजोबबाय उम लाइट थाजोबबाय सोरनिबा नखराव ए सि थाबाय सोरनिबा नखराव कुलार थाबाय नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि गोदोनि बायदि गिसिब बाहायनाय नुनो मोनलिया गोदोनि बायदि गय दुनाखौनो जोङो सिबनाय नुनो मोनलिया आथिखालाव मोनसे फिसा फिसा फे फांखानि देहा सोलेरखौ गुसु खालामनानै जायो
औ नंगौ नोंथां
औ
नोंथांना ना नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम जादों
खोनायाखै नोंथां
नोंथां आरोना
औ औ दासो खोनादों
उम